हेलौ ओ खोनादों ना नोंथाङा?
हेल' औ औ खोनादोंना नोंथां औ ओ औ औ ओ नोंथांखौ कल हरनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय नोंथांजों मोनसे गोनां आयदानि सायाव सावरायनो होननानैसो कल हरनाय जादों। नोंथाङा आंना सम होनो हागोन ना सावरायलायनो
औ हागोन नोंथां हागोन औ हागोन हागोन।
दा जोंहा सावरायनो ला औ जोंहा सावरायनो लानाय गुबै आयदायानो जाहैबाय ओ सोलोंथाइनि फारसे ओ सावरायनो सानदों नोंथाङा आंनो सोलोंथाइनि फारसे एसे ओ फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
हागोन नोंथां औ औ
औ औ औ
औ ओ सोलोंथाइया दानि जुग गाव जोबोद गोनां ओ सासे सोलों ओ सासे सोलोंथाइ गैयै मानसिखौ ओ सो- सोरबा सोरबा सासे खाना मानसिजोंनो ओ रुजुनो नायगिर नागिरो आरो औ माने नोङो थांना थानायाव दानि ओ थांना थानायाव सोलोंथाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनां बुंनो थाङोब्ला बुंनो थाङोब्ला जाय जाय मानसिया सोलोंथाइ गैया बेखौ दानि दानि समाव दानि मानसिफोरा एसे सनमान होनोबो नागिरा आरो नों जेसेबांखि माबायानो जाया मानोना नाथाय दानि जुगाव सोलोंथाइखौ बेनि थाखायनो सोलोंथाइखौ नांगौ औ जेराव नोङो दानि ओ साख्रि साख्रि ओ साख्रि बाख्रिनिल' जों खोथा गैया नों गावखौ नों गावखौ सासे ओ गियान गियानि सा ओ सासे समाजाव नोंखौ सासे सिनायथि होजानो थाखाय नों सोलोंथाइखौ नांगौ ओ औ
गोदो ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो सोलोंथाइखौ मोनबोगासिनो जेरै जों ओ जों सोलों थाइ जोङो बुहुद माने मोनसे लेखा फरायनानैल' जों सोलोंथाइखौ मोननो हाया बेबो नंगौ जोङो खोनानानैबो सोलों ओ मो मो ओ गियान आरजिनो हायो नों सोरखौबा नुनाबो माने गियान आ आरजिनो हायो बेफोरबो माने मोनसे सोलोंथायावनो गोग्लैयो सोलोंनानै लानाय औ औ बेफोरखौ माने सोलोंना सोलों माने गुबुननिफ्राय सोलोंनानै लानायखौबो माने नों सोलोंथाइजों ओ बेखौ माबानो हायो आरो रुजुनो हायो आरो जेन लेखा फरायनानैल' नोंखौ माने सोलोंथाइ लानो बेबो नङा जोङो सोलोंथाइ गैयाबा नाथाय जोंहा बुहुद ओ जेंनायाव गोगलैयो जेरै नोङो थांनानै ओ माबेबा मोनसे नोङो जायगाफ्राव बेरायनो थां नों जुदि ओ साइन बरर्ड फोरफोरखौनो फरायनानै नोङो रायखांनो हायाब्ला बे मा जायगा बेफोरो माने गोबां जेंनायाव गोलैयो आरो बेनि उनाव जों दिनै बिजनेस खालामबाबो जोंनो ओ माने ओ हिसाब खिथाब खालामनो थाखाय माने जोंनो माने सोलोंथाइ नांगौ जायो जेरै जोङो सानखान्थि जेरै जों जों सानखान्थिखौनो रोङाबा जों माबोरै मानसे बिजनेस खालामनानै जानो ओ औ नो नंगौ नोंथां औ आङो दा नोंथांनि नोंथांनि फारसेनिफ्रायबो आङो सोलोंथाइनि बागै एसे मोनथिना लाग्रोनो लुबैदों जे नोंथांनि नोंथाङा माबायदि ओ सोलोंथाइनि सायाव माबायदि सानो माने
औ थारैनो नोंथाङा गोबां खोथा बुंलांखाबाय एसे आवगोलावनो नंगौ नोंथां नोंथां बुंनाय बादिनो जोंहा ओ सोलोंथाया ओ जोंनि थांना थासान्दि एबा जिउ खुंनाय राहायाव गोबां गोबां मदद होबोयो नङा होमबा जोंहा सोलोंथाइ गैयाब्ला जेबोआनो गैया। ओ नोंथां बुंनाय बादिनो सासे खाना मानसिजों रुजु जायो सोलोंथाइ गैयि मानसिखौ औ थिग बेबायदिनो जों सोलोंथाइ सासे सोलोंथाइ गैयै मानसिखौ जोंहा समाजावबो मान सनमाना एसे खम जायो नङा होनबा औ औ औ थिग बेबाददिनो जोंहा सोलोंथाया गोनांथार ओ नोंथां बुंनाय बादिनो साख्रि बाख्रिनि नि थाखायल' जोंहा सोलोंथाइ लानांगौ बे नङा जोंहा साख्रि बाख्रिनि अनगायैबो गोबां बिथिङावबो जोंहा सोलोंथाइया गोनांथार जाना फैयो। जेरैहाय जिउ खुंनाय राहायावनो जोंहा बेफार फालांगि खालामनाय बायदिसिना रोखोमनि खामानि मावनायावनो जोंहा सोलोंथाइया गोनांथार। दा जोनोमनि फाय लानानै जोंहा नोंथाङा एसे आगोलावनो बुंलांखाबाय जोंहा फरायनायखौल' बिजाब फरायनायखौल' जोंहा सोलोंथाइ होननानै बुंनो हाया। नङा होमबा नंगौ थार बे खोथाया थारैनो सैथो। मानो होनोब्ला जोंहा। ओ सोलोंथाइखौ मा होनो इखो बिजाब फरायनायावल' जों सोलोंथाइ लानाय नङा गुबुननिफ्राय नुनानै मोनथिनाय एबा गुबुननिखौ नुनानै सोलोंनाय बे बेखौबो जोंहा सोलोंथाइ होननानै बुङो नङा होमबा? जेरैहाय बिदिन्थि महरै जोंहा सासे आबादारिनिफ्रायनो जोंहा जेरैहाय आबादखौ माबादिहाय मावनाय जायो मा? माबादिहाय आदब खान्थि बाहायनाय जायो एबा माबादि। ओइ आबाद मावनाय जायो बेफोरखौ मोनथिना मोननायाबो मोनसे। मोजां सोलोंथाइ नङा होनबा नोंथां औ औ औ थिग बेबादिनो। जोंहा ओ बिजाब फरायनायनि सोलोंथाइनि बेलायावनो आं एसे बुंनो लानोसै।
औ।
जेरैहाय जोंहा आथिखाल। आथिखाल एबा जों जोनोम जानायनिफ्राय ओ जोनोमनि उनाव जोङो। ओ गिबिसिन सोलोंथाइनि गुरु होननानै बुङोब्ला जोङो। जोंहा गावनि बिमा आरो बिफाखौनो मोनथिग्रोनाय जायो नङा होमबा औ। बेखौनो मानिना लानाय जायो गिबि गुरु होननानै थिग बेनि उनावहायसो। जोंहा ओ जेरै जोङो बिमा बिफानिफ्रायनो अ अ आ आफा-आइ आब' होननानै सोलोंना मोनो नालाय रावफोरखौ थिग बेबादिनो मिनिनाय रंजानाय बेफोरखौ बिमा बिफानिफ्रायनो जों सोलोंना मोनग्रो बेनिखायनो जोंहा। गिबि गुरु होननानै सोलोंथाइनि मानि लानाय जायो। बेनि उनावहाय जोंहा। फरायसालि एबा फरायसालिमाफोरावसो उनावहाय फरायसालिफोरनि फोरोंगिरिफोर। फोरोंगुरुजोफोरखौ जोंहा मोननो हायो नङा होमबा थिग बेबादिनो जोंहा। बिथांमोननिफ्राय गोबां खोथा बिजाबनिफ्राय फरायनानै एबा सोलोंनानै। फोरोंगुरुफोरनिफ्राय जोङो बायदिसिना रोखोमनि सोलोंथाइ लानो हायो। थिग बेबायादिनो जोंहा गोजौ सोलोंथाइ गेजेर सोलोंथाइ। गोजौसिन जौसिन सोलोंथाइ औ। बेफोरबायदि गेदेर गेदेर सोलोंथाइ लानानै जोङो खामानि माव नायो नाथाय। सोलोंथाइ लानायाव जोंहा ओरैबायदि खायफा खायफा जेंना खौ जों नुनो हायो एबा मोगा मोगिखौ जानो गोनां जायो जायनि जाहोनाव जोंहा बेफोरखौ। बारना थाङोब्लासो जोंहा सोलोंथाइ लानायाव जाफुंसार जानो हायो। जेरैहाय जोंहा फरायनाय समाव जोंहा सोलों। गथाय लानाय समाव बायदिसिना रोखोमनि मोगा मोगि जायो जेरैहाय निसाा जतय बुस्थु जेरैहाइ सोबनाय जानाय बैफोरखौ जोंहा बेफोरनिफ्राय गोजानाव थानांगौ जायो नङा होमबा। गाज्रि हुदानिफ्राय औ औ अब्लासो जोंहा सासे गोग्गो सोलोंथाइ लानायाव जाफुंसार जानो हागोन नङा होमबा? थिग बेबादिनो जोंहा सोलोंथाइ लानानै। ओ दा बिदिन्थि महरैनो बुंनोसै आं जोंहा सोलोंथाइ लानानै गुबुन गुबुन हादोरनिफ्राय गेदेर गेदेर सोलोंथाइ लानानै जोंहा दिनै जोंनि ओनसोलाव बाय बायदि रोखोमनि गेदेर गेदेर खामानि मावबोनायखौ जों नुनो मोनो जेरै गुबुन गुबुन हादोरनिफ्राय गोग्गो गोग्गो सोलोंथाइ लाना फैनानै बिथांमोना जेरैहाय देहा फाहामगिरि जायो नङा होमबा देहामफा देहा फाहामगिरि बायदि बायदि रोखोमनि जेरैहाय आइ पि एस ए पि एस आनजाद बिथांमोना उथ्रिसार जानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा थिग बेजोंनो बिथांमोना ओ हारि सिबिनाय एबा हारिमु अ सिबिनाय एबा जाथि सिबिनाय बेफोराव बिथांमोना गोबां बिहोमा होबोनायजों लोगोसे समाज सिबिनायावबो गोबां आखाइ होबोदों नङा होमबा सोलोंथाइ लानानै गो औ औ औ थिग बेबादिनो जों आथिखाल आ सोलोंथाइ लानायनि बिथिङावनो आथिखालनि मुगायाव होननानै बुङोब्ला जोंहा गोबां रोखोमै सोलोंथाइ लानाय नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां जेरैहाय जोंहा मबाइल एबा अनलाइननि गेजेरजों जोंहा आथिखाल न'आव थानानै जोंहा अनलाइन बिजोंजों क्लास खालामनो हायो नङा होमबा नोंथां औ औ औ थिग बेबादिनो आथिखालनि दे गोनोखो मुगायाव गोबां सोलायनायखौ जों नुबाय बे सोलायनाया जोंहा लेखा जे सोलोंथाइ सोलोंथाइ लानानैनो जोंहा सो आथिखाल नि जा गोनोखो मुगाखौ सालायनाय नुबोदों नङा होमबा नोंथां जेरैहाय जोंहा सोलों गोग्गो सोलोंथाइ लानानै जोंहा बि गियान मुगायाव बायदिसिना मेसिनारि बायदिसिना रोखोमनि आदब खायदा बाहायनानै बिथांमोन बिथांमोना बायदि रोखोमनि मुवा बेसाद दिहुनबोनायखौबो जों नुनो मोनदों नङा होमबा
औ औ
औ बेफोरनि जाहोनानो जाबाय सोलोंथाइ नङा होमबा सोलोंथाइ लानानैथ बिथांमोना बेफोरखौ दिहुुनदों एबा मावबोदों नङा होनोमबा नों थां औ औ औ औ थिग बेबादिनो बायदि रोखोम जों नुनो मोनो दा सोलोंथाइ लानायनि बिथिङाव बुङोब्ला जोंहा सोलोंथाइखौ गोबां रावजोंनो लानो हायो। जेरैहाय जोंनि ओनसोलावनो नुनो मोनो जोंङो इंराजि बिजोंजों एबा असमिया बिजों हिन्दी बिजोंजों जों सोलोंथाइ लानायनि ओ इयुनावबो जोंहा जोंनि बिमा राव बर' रावजोंबो जों सोलोंथाइ लानो हानाय खौ जों नुनो मोनो नंङा होमबा बर' बिजोंजों औ औ औ दा नोंथांङाबो आंनो एसे फोरमायना हो होनो हागोन नामा आरोबाव सोलोंथाइनि बागै
सोलोंथाइनि बागै औ ओ गोबां खोथाखौ गोबां खोथाखौ नोंथांङानो बुं खांलांबाय बुंखालांबाय ओ बिदि दा ओ
औ
जोंनि दानि जुगाव सोलोंथाइ ओ सोलोंथाइआ बिराद गोनांथार जानानै दंङो जेरै दानि जुगाव माने कम्पि टिसन बहुद कम्पिटिसन दङ नोंङो गाव औ गावखौ समाजाव सासे गोगो गोगो सासे मानसि सिनायथि होनो थाखाय नोंङो गिबियाव नोंङो ओ सोलोंथाइखौ लाग्रोखानांगोन सोलोंथाइखौ लाग्रो नांगोन बिनि उनावावासे नोङो समाजखौ नोङो समाजाव नों सासे गोख्रों मानसि सुबुं होननानै नोंङो सिनायथिनो होनो हागोन बेनिखायनो औ बेनिखायनो सोलोंथाया माने जोबोद गोनांथार आरो औ औ औ।
नंगौ थारैनो सैथो नोंथांङा आइजोफोरखौ खौ एबा हिन्जावसाफोरखौ माबादैहाय आथिखालनि जुगाव आथिखालनि मुगायाव सोलोंथाइनि दावगानायखौ नुनो मोनगासिनो दंङो माबादिहाय
औ दानिया दानि दानि जोंङो दानि जुगाव दानि दानि दिनावहाय जोंङो नायनो थांङोब्ला हौवाफोरनिफ्राय आइजो माहारिया बांसिन जानानै दङ सोलोंथायाव माने जोंङो माबेबा नोंङो माबेबा नोङो ओ कलेज इउनिभारसिटिफोराव नायोबाथाय माने हिनजा हिनजाव माहारिनि माने फरायनाय बिबांङा माने अनजिमाया माने हौवाफोरनिस बुरजासिन जानानै दंङो आरो बेनिखायनो आंङो सान आं सानो माने हिनजाव हिनजावसाफोरा माने बांसिन जौगाबोगासिनो दंङो सोलों
दंङो दंङो थारैनो थारैनो औ गेदेर गेदेर खामानिबो मावगासिनो दंङ नङा होमबा? औ नंगौ थारैनो सैथो।
दा नोंथां जोंना समाबो जाबाय नामा?
औ औ थारैनो नोंथांजों गोबां खोथा सोलोंथाइनि बिथिङाव गोबां खोथा सावरायनो मोननानै नोंथांनिफ्राय मोनथिबाय एबा सावरायलायबाय जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथांजों गोबां खोथा सावरायनो मोननानै गोसोआ
नोंथां नोंथांजोंबो आंबो सावरायनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय
औ औ दे बिदिब्ला नोंथां औ।